औ औ औ खोनादों खोनादों दे बुंलाय
नोंथांजों फं से बाथ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन आरो सावरायनो सानदोंमोन
अ सावरायजागोन दे
औ नोंथा नोंथांमोननि ओनसोलाव बोथोरखौ माबायदि बैसागु बोथोरखौ माबायदि फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ हागोन हा हागोन मानो हाया जानो बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि मोनसे बे बैसागुआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे ओ रंजालि फोरबो बेयाव जों बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख ख्ला गथ' गथाय गासैबो जोङो ज' ज' रंजानो ओंखारो आरो बे बैसागु बे फोरबोखौ जोङो मोननै बाहागोआव औ राननाय जायो। गिबि बैसागुनि गिबि खालारनि सिगां निखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो औ बेनि उननिफ्राय जोङो मानसि एक थारिखनिफ्राय जोङो मानसिनि बैसागु होननानै हमनाय जायो आरो।
औ।
मोसौनि बैसागुआव जोङो मोसौफोरखौ ओ थुखैनाय जायो आरो। मोजाङैहाय ओ जोङो थुखैनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो माखासे जोंनो गोनांथि जायो माखासे मुवानि गोनांथि जायो बेफोरो जाबाय जेरैहाय ओ लाव फान्थाव ओ थाराय गाज्लि दिेग्लि दिग्लिलिथि बिलाइ ओ बिनिफ्राय दिग्लिलिथि बिलाइ ओ फान्थावा थाखाबाय लाव थाखाबाय बेफोरखौ जोंनो ओ हाइजें ओ ओमफाय मा होनो हालदै बि बेफोरबायदि जोङो ओ फिथ फिसा-फिसा-फिसा हाना लानानै जोङो माला सुयो। ओमफाय मालासुनानै जोङो जेब्ला बेखौ रेडि जायो जेब्ला बियो ओ जोंनिया ओ बेखौ जोङो हाखाङो अब्ला जोङो मोसौखौ बायहेराव दिहुननानै दैजों थुखैनाय जायो आरो। ओ दिग्लिलिथि बिलाइजों ओ मोसौखौ बुयो बिनिफ्राय जोङो बिनि ओ हाना लानाय ओ फिथाइफोरखौ जोङो सारनानै होयो आरो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा होननानै जोङो बेफोरबायदि ओ जोंहानि ओ मोसौआ बोसोर बोसोर बारिबाय था। बेफोरबायदि मोनसे मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो जोङो। बे ओ नेमखान्थि थि बेयो जोंनि बरनि मोनसे मोसौ थुख खैनायनि नेमखान्थि आरो ओ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैनानै जोङो बारियाव ओ हैयो आरो मोसौखौ। बेनिफ्राय बेनि उनाव जो जोङो मोसौनि फागाखौ जोङो सोलायनानै गोदान फागा होनाय जायो। गोजामखौ गारनानै गोदान होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ मोसौनि नामाव ओ इदिनो एसे फुजा खालामनाय जायो आरो आलारि बाथि लगायनानै जोङो मोसौनियाव फुजा होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मोसौनि दिरुंखौ गोजाम गारनानै गोदान होनाय जायो आरो
औ
औ बेनिफ्राय बेनि उनाव जोंहा गिबि खालार बैसागुनि सेथि खालार खालि जोंहा ओ मानसिनि बैसागु फैबाय। बेयाव जोङो आ सा साफ्रोम न'खर न'खर फुजा होयो जोंहा ओ बाथौ बाथौनि बेरा दुमो। खायसेया से खालार नै खालार थाम खालार बेफोरबायदियाव ओ बेनि बाथौनि ओ बावथाय होयो। बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय आराम से जोङो बाथौखौ बेरा दुंबाय दुंनानै बावथायनो बावबाय जोंङो बाथौनियाव जोङो आर'ज खालामबाय बेनिफ्राय जोङो जोंनि बिमा बि बिफा बा बिदा बिब' बेफोरखौ जोङो खुलुमनानै बोर लायो आरो ओमफ्राय गोदोर उन्दैखौ खुल ओ ओ बोर सास्रि आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो बेफोरबायदिनो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालियो आरो आ बेनि फ्राय आ नोंथाङा बैसागु रंजानायनि सोमोन्दै माबाफोर ओ बुंनो हागोन ना?
बैसागुखौ नोंसोरनि ओनसोलाव मा मा दामजु लानानै बा दाम ना। नै। माबायदियै मो। जायो बेनि सोमोन्दै एसे। फोरमायदो।
औ हागोन माने जानो जोङो बैसागु मोसानो थाखाय जोंनो माखासे दामजुनि गोनांथि जायो। बे दामजु फोर जाबाय फार्स्टआव गिबियावनो जोंनिया खाम थाबाय खाम सिफुं। सेरजा
औ।
ओ गंगोना थरखा। ओ दाबस्रिं हारमुनियाम जोंनो बेफोर गासैबो दामजुफोरखौ जोंनो नांगौ आरो गोनांथि जायो बेयाव होमबासो जोङो बेफोरबायदि दामजु दामनानै जोङो गोबां सेंग्रा सिख्ला ओ बा गथ' गथाय बा बोराय बुरै बेफोरबायदिनो जोङो रंजायो आरो रंजानानै जोङो गोसोफोरखौ गोजोननाय लायो आरो औ। ओ। बेनिफ्राय ओ नोंथाङा बे बैसागु ओ फोरबोखौ ओ बे बैसागु फोरबोआव रंजाफेरबायना नोंथां?
औ रंजाबाय नोंथां।
औ औ नोंथाङा जेब्ला बैसागु रंजायो अब्ला नों थाङा मा गाननानै बैसागुखौ रंजायो बुंनो हागोन ना? अ एसे फोरमायदो बिदिब्ला।
औ जों बर'नि मानसिफोरा गासैबो बर'फ्रानो जोंनि आंगो हार जोङो बा आंगो गाननाय जोमनाय दं। बेनिनो जोङो दखना बिदन बेखौ जोङो बैसागु बोथोराव गानो बेजों लोगोसे जोङो ओं। ब्लाउस गोजजा आरो फास्रा गोजजा
औ।
जान्जियाव आरो आर'नाइ
आर'नाइ आर'नाइ गोजा औ
बेफोरबायदि खानानै आरो खर' आव बिबार लानानै आरो जों बायदिसिना देलायनानै जों बैसागुआव मोसायो।
मोसायो औ
बैसागुआव जों देमसिबो मोसानाय जायो बे देमसि मोसानायाव देवा बि खौ माला सुनानै खुनदुंआव माला सु नानै गाननानै मोसानाय जायो आरो
मोसानाय जायो अ मा-मा मा बिबार होनदों?
देवा। फिथाइ।
औ देवा फिथाइ देवा अ बेखौ माला सुयो।
माला सुनानै औ।
अ मोसानाय जायो अ जोबोर मोजां। औ देमसि मोसानाय औ।
जोंनि ओनसोलाव आरो। गोबां बेफोरबायदिनो मोसानाय जायो माने गेवलां मोसानाय बा जोंनि ओनसोलाव औ जयै रायजो राजा गासैबो मोसानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव गासिबो सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बा गथ गथायाइ गासिबो ज-जयै। नखर नखर थांनानै। औ। नखर नखर थांनानै औ गामि गामि थांनानै मागियो। हैयो आरो रंजाहैयो बेजों ओं बे जों मागिनो थांनायाव बे नखरनाव। हरबा गामि गामिनिफ्राय जोंनो माइरं बा फैसा बेफोरबायदि हरनाय जायो आरो
औ औ। बेनिफ्राय ओ जोङो बे मोसानायाव मोनसे दामजु थरखा नोंथाङा मिथिगौना थरखाखौ?
औ नोंथां मिथिगौ।
बे थरखाखौ जोङो मानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
औ हागोन। बे थरखा। खौ जोङो बैसागु मोसानायावनो लायो बेखौ जोङो औवाजों बानायनाय
औ औवाजों बानायनाय जायो औ। औवानिफ्राय औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बे
औ औवा औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
खोनानो मोन्दों बे थरखा बे थरखाखौ जोङो ओ बुहुमनि गेजेरावनो बा जों बे भारत हादरनि गेजेरावनो ओ मोनसे जि आइटेक मोनदों होननानै बर'नि दामजु हिसाबै जि आइटेक मोनदों होननानै खोनानो मोनदोंमोन नोंथाङा मिथिगौल्बा अ अ बेयो जोंनि मोनसे ओ औ बर'नि मोनसे ओ बर' हारिमुनि मोनसे ओ गोनांथार बे मोनसे दामजु आरो थरखाया। औ बेजों बेजों लोगोसे माखासे दामजु दंबावो जोङा औ जेरैहाय गंगोना नोंथाङा गंगोनाखौ मिथिगौ ना? औ औ गंगोना जोंथ' ओरैनो औवानिफ्राय
औ।
दामजु आरो बेखौबो जोङो जि आइटेक जि आइटेक मोनदों मोनबाय होननानै जोङो ओ मिथिनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां बेफोर गासिबो जोंनि बर' हारिनि दामजुफोरा गासिबो जों जे आइटेक मोननो हाबाय।
औ नंगौ।
गावबा गावनि जोंनि हारिनि दामजुखौ जों सिनायथि होनानै लानो हाबाय।
औ नंगौ औ जोबोर जोबोर गोजोन थाव ओ बाथ्रा औ गोग्गा थाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो खाम, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ जों गासै खौबो जि आइ टेक मोन्दों
औ बेजों लोगोसे जोङो गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना बेफोरखौबो जोङो जि आइ टेक मोनफानो हाबाय आरो
ओं आर'नाइ औ ओ औ नंगौ जोङो बै ओ। माबा ओ दखना। दखनाखौ ओ जोङो माबोरै ओ बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दख'नाखौ जोङो खुन्दुंखौ सानानै बेखौ
औ।
थुननानै बा सानानै बेखौ जोङो फाननानै बे खौ दानाय जायो आ
दानाय जायो औ नंगौ।
आखाइजोंनो हिसान बुङो आरो बेखौ।
अ हिसान। हिसान जोङो बे ओ दखनाखौ माजों माजों दानाय जायो? थिगौना नोंथाङा माजों दायो?
औ बेखौ खुन्दुंखौनो सोंनानै दायो आरो।
ओ ओ बेयावदि जोंनि दां दां ओ मोनसे जन्त्र ओ थातखाल होनना बुङो जोङो ना?
औ औ।
ओ थात खालजों दानाय जायो आरो। औ बेदि औ। नोंथांजों ओ बे हारिमुनि सोमोन्दै ओ रायज्लायनो मोनना नै जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नोंथां जोंनि सा औ औ दे नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन थबाय।
औ गोजोन्थों।